हेल नोंथां।
अ हेलौ नोंथां ओ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथां नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होनना कल खालामदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सम दंब्ला सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सम दं नोंथां सावरायदो
बिब्दिब्ला जोंनि आयदायानो जाहैबाय ओ औवा। औवाखौ जोङो माबोरै माबोरै बाहायो आरो मा मा खामानियाव बाहायो ओ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होलांनो सानदों।
औ दे।
ओ औवा होनोब्ला नोंथां औवाया जाहैबाय जोंनि मिथिंगा बिखायाव मोननाय मोनसे हारिनि दं फां जायखौ जोङो ओ औवा होननानै बुङो। आरो जोङो गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो मोनथिनाय बादिब्ला बे औवाजोंनो जोङो न लुनानै थांना थाबो होमबा बेजोंनो बायदिसिना जेखाइ खबाइ बायदिसिना हेबनानै जोङो जिउ खुंबोदों होननानै बुंनांगोन नोंथां
औ
ओ औवा होननानै बुङोब्ला नोंथां औवाया बियो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै जेरै बुरखा औवा बुरखा औवा थाइ औवा जाथि औवा फेन्दा औवा बेफोरबायदिनो आलदा आलदा जायगायाव माने गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुङै जोङो मिथियो। ओ औवा होनोब्ला नोंथां गिबियावनो बुंनांगोन जे जोङो औवाजों जोङो ओ न' न' लुबोदों बांसिनानो जोङो गामि ओनसोलाव थानायाव जोङो न' लुबोनायखौ जोङो न' लुनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोबो नु बोदोंमोन आरो नै दासिमबो जोङो नुबाय दङ ओ औवा जों न' लुयो होनोब्ला नोंथां आं औवाजों माबोरै न' लुयो नोंथांनो एसे फोरमायना होलांनो सानदों। औ औवाजों जों न' लुयो होनोब्ला जोङो औवाखौ जोङो गिबियावनो दानस' जोंनि जखा मथै जोङो दानस'ना लागोन बा जों औवाखौ जोङो मा होनो बेखौ बुरखा औवा जाय औवाखौ जोङो बुरखा औवा बुङो बे औवाखौ जोङो बांसिनानो जोङो खुन्थिया बाह खुन्थिया बानायनायाव जोङो बेखौ बाहायो बे औवाखौ औ बे औवाखौनो जोङो दानस'ना लाबोनानै बा जोङो हास'ना लाबोनानै नोंनि न'आ बेसेबां गोजौ बा बेसेबां गुवार बेनि जखा लानानै जोङो बेखौ हास'नाय जायो आरो बेखौ जोङो नांगौ जखानि हायाव गायनाय जायो गायनानै बेखौ जोङो खुन्थिया बाहायनानै गायनाय जायो गायनायनि उनाव जोङो बेयाव न' बा न' बानायगोन नालाय जोङो बेयाव बेरा नांगौ जायो जेला बे बेरा खौबो जोङो औवानिफ्रायनो खााथै फिसा फिसा जिरनानै जोङो बेखौ खामि औवानिनो खामियाव जोङो हेबनानै बेखौ बे गायनाय गायनाय खुन्थिययाव जोङो बेखौ ग्रोब लागायना होनाय जायो ग्रोब लागायनानै बेखौ औवानिनो जिरनायदि जे दिरुं बा आरुं बेजों जोङो खाथाबनानै बेखौ बरियासे होनाय जायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो ओ नोंनि न'आ बेसेबां गुवार बेफोरखौ बेसेबां गुवार आरो खैथा रुम बेफोरखौ नायनानै जोङो ओ बेराखौ हेबनानै जोङो बेयाव थाबना होनाय जायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो ओ न'खौ लुनाय जायो। आरो
उम
ओ न' लुनायनि बे अनगायैबो जोङो औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै जोङो दरजा हेबनाय बेफोरबायदिनो ना हमनायाव बाहायनाय जोङो जेखाइ खबाइ ओ मा होनो बेखौ ओ सान्द्रि बायदिसिना बायदिसि सिना जोङो खामानियाव बाहायनाय जायो। आरो बेफोरखौ जोङो बेफोरजों जोङो ओ रांबो आरजिनानै लानो हायो। जे जोङो बेफोरखौ हेबनानै औ ओ दरजाफोरखौ हेबनानै बा जेखाइ खबाइ बेफोरखो हेबनानै जोङो बाजार गलाफोरावबो फाननानै जोङो बेफोरनिफ्राय ओ रां आरजिनानै जोङो जोंनि न'खरखौ एसे सुंथानाय बा जों बेफोरजों जों मोनसे ओ जोंनि नांगौफोर खौ जोङो ओ लानो हायो बा बेफोरखौ फाननानै जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव एसे मदद लानो हायो आरो बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोङो ओ जोंनि जे बारि बागान बा मैगं -थाइगं बेफ फोरबायदि बेफोरबायदि गायनायावबो जोङो ओ बैफोर औवाफोरखौ जोङो मा होनो बेखौ औवाफोरखौ खाथि जिरनानै ओ मैगंखौ जाहाथे ओ दाउ दाउ बोरमा ओ मोसौ बेफोर जानो हायि हिसाबै जोङो ओ खाथि जिरनानै जोङो बेनि सोरगिदिं मैगं -थाइगंनि सोरगिदिं जों बेखौ खाथि जिरनानै बेखौ हेबनानै जोङो होनाय जायो। बेफोरनिफ्राय जोङो मोसौ बोरमाफोरनिफ्राय गोबां रैखा मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ ओ जिहेथु बुरखा औवा होननाया जों बे बुरखा औवानि जे फेंखा ओंखारनाय फेंखा ओंखारनायखौ जोङो ओ बेखौ मैगंबो जानो हायो बा जों बेफोरखौ बाजारफोरावबो फाननो हायो। बेफो बे औवानि फेंखाखौ जों बांसिन जायो होनोब्ला जोङो ओ अनला खारैजों जायो अनला खारैजों जानायखौ जों बांसिन नुयो ओ बेनि अनगायैबो आरो जोङो ओ जा बिफां- लाइफां गायनाय बेफोरावबो जोङो बेरा होनानै जोङो औवाखौ बेरा औवानि बेरा होनानै जोङो बिफां -लाइफांखौ जोङो मोसौ बोरमाफोरनिफ्राय रैखाथि होनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ औवाफोरखौ जोंनि जों गोदोनिफ्राय नुबोनाय ओ जे जों मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे गुबुन दाबसे जायगायाव दैमा बारनो थाखाय गोबां जायगायावनो बेफोरबायदि ओ दानि जुगनि गोदान जुगनि दलं गैया नालाय नोंथां। बेनि थाखाय जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगाथिं बारलांनो थाखाय जोङो बेयाव दलंबो दलं बेफोरखोबो जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो गोबां गोबां जायगायावनो दा सिमबो बेफोरबायदि दङ जे जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम बारनो थाखाय ओ जोङो दलं मोजां पाक्कानि बा जोंनि स्ट्रं माबानि दलं गैया बेफोरखौ जोङो गामि ओनसोलाव जोङो बांसिनानो जोङो औवानि दलं बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औवानि दलंखौ जोङो नुनो मोनो। ओ नोंथाङाबो औवानि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे नोंथांनिमोननि जायगायाव औवाफोरखौ मा मा खामानियाव बाहायो आरो माबोरै बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन हागोन नोंथां ओ बिदिब्ला ओ मा होनो औवाजों मावनाय होननाय बुङोब्ला आरो ना। गोदो गोदायनिफ्रायनो बांसिनानो न' बां जायखि खामानियावनो जा न' बां दालां दालां गासैबो जेरावबो माने औवाखौ बाहायनाय जायोमोन।
औ औ।
जानायनिफ्राय हमनानै ओ मावनाय दांनाय जेनावबो खामानि न'नि बा बेरा खाथि आबाद फोथार ओ उफ्रा आबाद मावनाय फोथार बा दैज्लांनि आबाद फोथार जेरावबो औवाखौल' बाहायनाय जायो लोगोसे न' बांनि ओ मा होनो ओ बेरा होनाय जायोना न'आवबो बाउणडारि बेरा होनाय जायो बेफोरावबो औवाखौनो बाहायनाय जायोमोन आथिखालावसो माने ओ गोदान जुगनि जेनेबा पाक्का बायदिसिना पाका दिरुं बानायनाय वालफोरखौ बानायनाय जायो नाथाय आ गोदोनि दिनाव
औ औ।
बाहायनाय जायोमोन बेबायदिनो माने ओ नोंथाङा जेरै बुंलांदों औवाजों बानायनाय बायदि रोखोमनि आइजें जेरै जेखाय खबायाइ, ओ खखा, सेन आरि गासैखौबो माने औवाजोंनो बानाय दिबो बानायनाय नुनो मोनो आथिखालावबो बेफोर फाननानै बा नायनानै फाननानै बेफार फालांगि खालामनानै न'खर सोलिगासिनो दं आरोखि ना
औ औ नोंथां औ।
गोबां माने बेफोरबायदि गोदोनिफ्रायनो बानायनानै ओ न'आव न'खर गोदोनि समाव माने साफ्रोमबो न'खरफ्रोमबो माने न'खर न'ख खर बानायनानै लानाय नुयोमोन जानांगौ माने गोबां बेफोर खामानिखौ माने रोंखा राखामोन आरो गोदो।
सेंग्रा सेंग्रा समनिफ्रायनो बोराय समसिम लागै माने बेफोरनिफ्रायनो रोंखा राखा जानानै थायोमोन आरो गोदोनि दिनाव। औवाजों बानायनाय बायदि रोखोमनि सेन, खखाय जेनेबा आं बुंलांखाबायना। बेफोरखौ बानायनायाव आखा फाखामोन आरो
औ।
ओरैबो बुंनाय खोनादोंदि माने ओ जुलिनि समावबो बिसोर बेफोरबायदि बानायनायनि आनजाद लायो होननानै खोनादोंमोन आरो ना। बेसेबां सैदो बेखौ मिथिया सैथा सैथोआव जों मिथिजोबा अब्लाबो बै समाव बेफोरबायदि मानसि मोनसे आनजाद नायो होननानै बुंनाय खोनादोंमोन आरो थि बेबायदि औवानि ब्रा बुंबा देनाय दानाय लुनाय गासैबो खामानिफोरावबो माने औवाया गोनांथार जानानै फैयोमोन आरोना। आथिखालाव बेफोरो सोलायलांनो हमदों थेवब्लाबो माने औवानि खामानिया दाबो दङ खिन्थु खमायलांनो हमदों अब्लाबो दिनैसिमबो औवानि बाहायनाया जोबनानै थाङाखै मानो होनबा अ। औवानि ओ मा होनो ओ फाखानि न' बानायब्ला न' बां गिदिर गिदिर बानायब्लाबो औवानि खुन्था बानायनानै लुनाय जायो। थाखाखौ बानायनाय जायो खामानियावबो आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोनदों। बेफोरबायदि मा नङाबा जेबो खामानियाव जाया होननाय बायदि आरो बेखायनो गोबाङानो खमायलांनो हमदों लोगोसे औवानिफ्राय ओ लेखा बानायनाय बहि बानायनाय बेफोराव
औ नोंथां औ
उम। बेनि थाखायनो औवाया जोबोर गोनांथि मानो होनबा खालि गामि ओनसोलाव थानाय न' बां बा माय बायदिसिना बेफोर खामानियावल' नङा। ओ लेखानि थाख बानायनाय जायो लेखा बानायनो बहि ओ मानो होनबा बेफोरबायदिनिफ्राय बानायाबाबो बोरै फरायगोन बोरै लिरगोन नङा होमबा बेफोरनि थाखाय जायो दा होमबा नोंथां समाबो जोंना जाबायमोन एसे
औ नोंथां ओ आं एसे फोरमायबावनो सानदों नोंथां ओ औवाखौ जोङो आरो जोंनि आबाद फोथार होननाय लेखा नोंथाङा होननाय लेखा जोङो औवाखौ नंगौ जोंङो औवाखौ थारैनो आबाद फोथारावबो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। जेरै जोंनि ओ जिंखा बेफोरबायदिनो जोङो खोथिया फुनाय बेफोराव जोङो औवाफोरखौ बाहायनाय जायो। ओ खोथिया फुनाय होनोब्ला जोङो बेखौ खुन्थिया खुन्थिया हिसाबै बानायनानै जोङो बेखौ ओ खोथियाखौ जोङो हमथाबनानै ओ बे औवायाव बुना होनाय जायो आरो बुयोब्ला खोथियाव जा नांथाबनाय हा बेफोरो ओ खारस्रायो आरो खारस्रानानै जोङो बेखौ खोथियाखौ मोजां मोनसे माबायाव लाबोनो हायो आरो जों बेखौ गायनो हायो। आरो औवायै ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि औवा औवानि ओ आबाद होनोब्ला जोङो ओ आं एसे सिगाङावनो बुंलांखाबाय जे औवाजों ओ मा होनो बेखौ ओ जिंखा गायनाय फटल गायनाय